हेलौ
हेलौ अ नोंथां
अ आंनि माथोखौ खोनादों ना नोंथां
अ खोनादों नोंथां
अ ओरैनो नोंथांना मा खबर आं ओरैनो जना दं गरमथार ना फांखा सिङाव
मा खबर नोंथांना दा गरम बायदियाव
खबरा बिदिनो गेजेरावनो
अ होमबा मानि सायाव सावरायनो नोंथां दिनै
दिनैयो ओंख्रिफोरनि बागै सावरायजागोन ना नोंथां
औ होनोमबा नोंथाङा मा ओंख्रि जानो गोथावसिन मोनो
ओरैनोथ' ओंख्रि जानानै गोथाव मोनो होमबा आं बांसिन आलु आलुजों दाउ बेखौ गोथावसिन मोनो आरो
अ आलुजों दाव
उम
उम होमबा नोंथाङा दाउखौनो बोरै सङो बोरै जायो बेखौ फोरमायदो एसे
बेखौ सिगाङावनो थाव थावखौ गुदुं खालामग्रोबाय पियास होबाय बानलु होबाय ओमफ्राय दाउखौ होबाय
औ
ओमफ्राय बिखौ होनानै हालदै संख्रि जि मस्ला मस्लि बेखिनिखौ होनानै लाबाय होनना लानानै ओ एसे एवफ्रामनानै आलु खौ होनानै आलुखौबो एसे एवफ्रामना लानानै ओमफ्राय दै होनानै एसे मोनजासे संनानै उनाव आरो संख्रि थंख्रि होनानै नायनानै ओमफ्राय खांबाय बिदिनो सङो आरो जोंहा।
औ औ औ औ आरो नोंथाङा ओरैनो औ बुंदे नोंथां।
नोंथाङालाय मा ओंख्रिखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो नोंथां?
आंथ' अनलाखौ जोबोद जोबोद गोथाव मोनखायोना नोंथां।
औ नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो एसे खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां र' खोन्थानि
उम दे नोंथां।
ओरैनोथ' जोङो
खोनायाखै नों
माइरंखौ सोमना ओरैनोथ' जोङो माइरंखौ सोमना लानांगौ जायो
उम
ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो दैखौ गसरहोनोसै आरोना माइरंनिफ्राय
उम
ओमफ्राय दाथ' मेसिनारि जुग नालाय ग्राइन्दार थायोना कटक कटक होनग्रा
औ औ औ
बिजे देना लानांगौ आरो नोंथां।
अ
ओमफ्राय बिनि उनाव बेथ' गुन्दै जाबाय नालाय अन गुन्दै माइरं गुन्दै ओमफ्राय जोङो अमाजो सङो ना दाउजो सङो जोङो जायखिजाया मोनसे बेदर बासिना लाबाय आरोना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय जोङो दाउखौ एवबाय दैयाव थावआव
औ बेनि उनाव नोंथां
दाउखौ एवना लाबाय आरोना जोङो थावजों ओमफ्राय दोनथ'बाय ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो दै ग्लब ग्लब ग्लब ग्लब गोदौनायाव जों
औ नोंथां।
जोङो अन गुन्दैखौ होनाय जायो आरोना फ्रि फ्रियै
औ औ
ओमफ्राय जोङो सागंखौ साबाय थानांगौ टक-कन्टिनिउ
औ औ औ
ओमफ्राय मानोना जों सागं सेबा जायानो ओंख्रिया ओंख्रिया मानोना आथा लाथा लाथा जायोना नोंथां।
औ औ
ओमफ्राय सागंखौ सानांगौ जायो आरो नोंथां
उम
उम ओंखायनोथ' होनबाना ओंख्रिया ग'था जाना ओरैबाबोथ' अनला ओंख्रिया ग'था जाखायो नोंथां।
औ
औ ओमफ्राय बिदिनो जोङो बि अनला बे अन गुन्दै होनाय दैयाव दैखौ माने ग्ल'ब ग्ल'ब गोदोवहोबाय थानायावनो जोङो ओ बिनि उनाव बै एवफ्रामना दोननाय दाउ एबा अमाखौ जोङो गारना होनाय जायोना बै दैयाव। जबबनो औ बेनिफ्राय जोङो संख्रिया नांदो नाङा नां नायनोसै आरो माखासे बानलुफोरा नांजोना नाङाखै माखासे मस्लाफोरा बोरै नांदों बोरै नाङाखै बेफोरखौ जोङो नायनाय जायो आरो ना नोंथां ओमफाय जुदि बेफोर सब जखानि जा जखानि जाजोबोबा जोङो ओरैबायदि गोथाव जानानै ओंखारखायो आरो ओम ओंख्रिया
औ ओमफाय ओ नोंथां ओ अनला ओंख्रियावदि मोनसे बुस्थु होथारमोन दे बे मेन बुस्थु नङामोन बे मामोनलाय नोंथां?
औ आं बेखौ खोन्थासो बावदों नोंथां बेयो जाबाय खारै जि बुस्थुआ माने गो गोखा आरो एसे गोखा खाथो गोफा जायो आरोना नोंथां संख्रि बेबायदि आरो ना नोंथां
औ औ नोंथाङा ओरैनो आरो मा मा ओंख्रि संनो रोंबावङो नोंथां
आंथ' जोबोद ओंख्रि संनो रोंगौ नोंथां।
औ
ओमफ्राय दाथ' जोङो एथबो सावरायलायनो हाया सब ओंख्रिनि सायाव। आंथ' गासिबो ओंख्रिखौ रोंगौ नोंथां।
औ ओमबा जायखि जाया मोनसे मोन से ओंख्रि जायखौनो संबाय थायो बेखौ खोन्थालाय नोंथां।
अ आंथ' सयाबिनजो आलुखो जोबोद गोथाव मोनो नोंथां।
औ
सयायिनजों आलुखौ जोङो फार्स्टआवनो आलुखौ जोंनि जखा बायदियै हानानै लानांगौ जोङो फिसायै हायोना गिदियै हायो बे जोंनि खोथासै
औ औ
आंथ' फिसा फिसा फिसा होनानैनो मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ औ
ओमफ्राय सयाबिनखौबो जोङो दैआव सोमना लायो बुगानायनि।
ओम
ओमबासो सयाबिना गिदिर गिदिर बुगायो।
ओम
ओमफ्राय सयाबिनखौ जोङो ओरै सेबनानै बे बुगानायखौ सेबथा खालामनांगौ आरो।
औ औ
ओमफ्राय बिनि उनाव बे सेबखोन्दाखौ जोङो माने ओरै ओरै ओ थावाव एवफ्रामना लानांगौ आरोना एसे राफोदफोर गोरा जानायनि
औ औ
नाथाय खामोथारनाङा मोनोथारनाङा
ओम
बेनि उनाव जोङो आलुखौ होना होबाय मस्ला मस्लि खुस स्लि सब होजोबनांगौ आरो ना जोङो।
औ
ओमफाय बिनि उनाव होखांनायनि उनाव ओ दै होनानै दै ग्लब ग्लब ग्लब जों दै गुदुंखौ होखाबा दस दसेनो मोननाय बायदि मोनखायो आरोना नोंथां। ओमफाय इदिनो नोङो जखा मथे नोङो जेसे नों बानलु गोजा जानोबा हा हा हा होनलायनाय होदो बानलुखौ
औ औ औ
आरो नोंङो खायसे संख्रिखौ आाब जानो मोजां मोनो संख्रिखौ बुरजा होनो आरो
औ
ओमफ्राय बिजदिनो दैया ग्लब ग्लब गोदौनानै एसे दैया रानोब्लानो जोङो मोनबाय होनना मिथिगौ आरो नों नोंथां
औ
ओरैनो नोंथांङा मोनबासो ओंख्रि संनायनि खोथा खोन्थालाय
ओरैनोथ' आंङो साव बेखौ जाबाय आरो ओमफ्राय
औ
बिदिनो दालि ओंख्रि
औ
ओमफ्राय
दारिलियाथ' जोबोद गोरलैखा नोंथां बारिखौ खोन्था रायबाबो जागोन नामा
हा
औ दालिखौ एसे खोन्थालाय बारै संङो
मा होनदों
दालिफोर सबायफोरखौ बोरै संनोसै खोन्था औ
औ सबायखौ सबायखौ जोंङो रुग्रोनानै लाबाय कुकारावबाबो सारायाव जायखिजाया रुग्रोना लाबाय आरो नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव सोरबाबा दाउजों जायो सोरबाबा अमाजों जायो ओमफ्राय दाउखौ एवग्रोनानै लाबाय एवग्रोनानै लानानै मस्ला मस होनानै बानलु सलु होनानै ओमफ्राय बे सबाया जुदि रुयोबा बे सबायखौ होना होनानै सागं सानानै होना होनानै ओमफाय खारै होनानै बिदिनो संख्रि सामब्राम गुफुर बायदि होनानै ओमफ्राय मोनाथाय एसे सबायाइ ओंख्रि संनायाव एसे टाइम लायो आरो नोंथां ओमफ्राय उनाव नायनानै माबायदि जादों बेखौ नायनानै खांनाय जायो
औ नोंथांङा सबाइ ना मोना
गोथाव मोनो नोंथां
अ ओरैनो सबायजों नोंथां
ओं आंथ' बा आंथ' बांसिन दाउजोंनो जायो नोंथां
ओ
ओ नोंथां नोंथांङा जाफेरबायना बेखौ
औ जाफे
ए नोंथांङा आरो गुबुन जायगाफोराव थांनानै थारमाने माबा बेलेग मोनजा बेलेग ओंख्रि मोनजाफेरबायना नोंथां बेलेग थारमाने बेलेग जानाय
शिलं थांदोंमोन लआव बुस्थु मोनजादों ओरै
जों नाागदों आरो औवा मेवाइजों अमा जोबोद टेस्टि खामोन आरोना नोंथां
हेलौ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ
मा होनदों
नैबे नोंथां ओ दि ओ बे सिस गासिबो ओंख्रिखौ संनो रोंजोबोना रोंजोबा नोंथां
आङो इदिनो अवबा अवबाखौ बांसिन आं संजाया नालाय बांसिन जोंहा संग्रा दंखायो नालाय ओमफाय इदिनो सम सम सङो आरो नोंथां
अ औ
नोंथाङालाय
उम
सोर सङो नोंथाङा ना नोंथाङानो संजोब खायो
आंनो संनाय जायो दे न'आव
अ
माने गासिबो एसे बिजि थायो नालाय आंनो न'आव फ्रियै थायो नालाय आंनो गासिबो फुंनिफ्राय बेलासिसिम आंनो संजोबो नोंथां
अ
अ नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन दोनथ'नोसै नामा नोंथां
अ नोंथांजों ओ टामाने रायलायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ नोंथां आंबो जोबोद जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिखाफोरानो गुसु मोनजोब लायदों
दे होमबा नोंथां
औ दे दे